अ आब' मा खबर? ओ आब' औ अ खोनाबाय दायो ओ ओइ नै जना दङ जिराय जिरायना दङमोन।
उम उम उम उम आं
मामोन खबरा?
आंबो जि लामाथि थाबायना फैबाय दसे
अ होम उम
दोङोनि र होनना खालामबाय संबाय ओंखाम संबाय
ओंखाम संखांबाय ओं
मा ओंख्रै?
ओंख्रिया दालि ओमफ्राय अमा बेदरजों आलु फाजा
ए
ओम माइ गायदोंमोनलै दिनै जोबबाय उम
जोब्बाय दिनि
ओ दिनै गायखांबाय
ए हामबाय
ओ
जोंहा गायखाङाखैलै आरो सात बिगा दंबावो दाबसेयाव ओमफ्राय आरो दाबसेयाव खो थिया थोलि दब्लायथाम दोङो उम ओमफ्राय बुध बार बृहस्पतिबार गायगोन नो
अ
उम दा आलि खोबाय थाथ'दो आरो उम आलि होबाय थादो आलि होनाय जोबाखै ओरैनो थांदोंमोन आं दिनै न' गामियाव उम गामियाव थांना फैबाय मोना मोना फैबाय अ
ओइ आब' माबा दंफ फां गायनायनि माबा खबर फैदों नामा?
दंफां गायनायनि खबरथ' गैया माबा ओ इ के वाइ सि खालामनांगो
अ
उम एस सि जि मेम्बारफोरा गताय माने इकेवाइसि खालामनो होदो उम
इखोनोथ' इ जों गामियाव गाबोन माइ गायनो नागिरदों आरो ओमफ्राय दंफां गायनायनि माबा खबर फैदोंनो बेयाव थानो गोनां जाबा माइ गायग्रा मोननाय नङा होननानै
ओ ओ माने दा बेख खेबसेयाव जुदि इकेेवाइसि खालामाबा माने इनएक्टिभ जालांगोन नो आरो उम इकेवाइसि खालामथारनांगोन एबारे माने मेगनबो होनांगोन।
ओ
उम गतै माबाखो लागोन आरो एबारै
अ ओमफाय गाबोननो नामा?
गाबोननो माने पन्द्र' थारिगै लास्ट थारिखनो आरो ओमफ्राय नोंसोरनिखो बे रेहेना बेगामासो खामगोन नामा? नोंसोरनिया नोंसोरनि ग्रुपआ बिनि आयदियाव दंङो खोमा
ए
ओमफ्राय जोंनिया बेलगुरिनि ग्रेसिया या खालामगोन जोंनि बेखोनाखो आरो मुरमेला बेखोना बरदेसिला भिय'
अ
गताय माने जोंनि बिखोना एस एस जि आ बिनि आइडिआव दोङो आरो रिसियानियाव बियो खालामबाय थादोनो ओमफ्राय गावनि गामिनिफोरखौ खालामहोलांबाय थादो आरो
अं
ओमफ्राय थाब थाब खालाम होनना बुंदो ओ माने टाइमा बारा गैया। पन्द्र' थारिगै लास्ट थारिग होनना बुंदों आरो
अ होनबा गाबोन फैमारबायगोन ए
ओमफ्राय नोंसोरो खबर लाबानो जाबाय सोर नोंस सोरनि आइदिया सोरनियाव दोङो सोर खालामगोन नोंसोरनिखो भिअ बायद'नियाव अ भिअ बायद'नियाव बाहाय सोंहरना नायबानो जाबाय।
सो सोरनियाव मोनथिगोन दा जोङो
उम नोंसोर गाबोन माइ गायगोनबा गायनो थांबानो जाबाय। गाबोन नोंसोरखौ खबर होआखैबा अ अ
नङा जेनेबा सोर जोंनियाव सोरनियाव सोंबा मोनथिगोन दालाय जोंलाय।
नोंसोरनि आर'नाइ ग्रुपआ
ओइ खनसे सिगाङाव माबा लकसाव सोनायालै नोंसोरनि ग्रुपखो सोर सोनायमोन लकसावदि खनसे आधार कार्ड डकुमेन्टस जमा खालामसोदोंमोन दि बेनिफ्राय लकसाव सोदोमोन।
मिरनालि बायदेवमोननि गामिनि सा
अ होमबा बिनो बिनो बिनो सोगोन दे होमबा रेहेना बेगमानो
रेहेना नङामोन नामाथाय इयो। रिजिनास अ रिजिना ना मासो होननाय बायदि
नङा रिजिना नङा दां रेहेनायानो जागोनदां।
जानो ओयबे माबानिनो आरो बे मिरनालि मोननि ससेनिनो मानसिया।
अ बिसोरनिनो ओं बानसिरियानि। बिनो जागोन बायदि मोनदो आं। जोंनियाबो बे बेलगुरिनि क्रिसियाआ खालामगासिनो इनो खालामगोननो।
अ
बिनियावनो दङोना आइदिआ।
ओ ओ ओ होमबा जों इखोसो खबर लानांगोन ने।
अ खबर लालाय नोंसोरो ओं एबार खनसेयाव इकेवाइसि खालामाबा ग्रुपनिफ्राय दानजालांगोन। माने बियो एक्टिभ नङा होननानै माने इखो दानलांगोन आरो। इन एक्टिभ होननानै सानना लागोन आरो।
इसोर आफादगिरि सेक्रेटारिया मोनथिदोंना मोनथियाखैथाय।
ओ ओ गासैबो खालामथारनांगोन दायो। खालामाबाथाय गैला बियो ग्रुपआव होमबानिया।
ओ दा माबाखौ मोननाय नङा आरो होमबा ने।
अ अ उननि माबाफोरखो फेसिलिटिफोरखो मोननाय नङा। बायदिसिना खुबिदाफोरखो मोननो हानाय नङा आरो। उ केवाइसि खालाम
ओं माबा खौलाय दाख्लैनो खोनादों आङो हरसिंगायाव जाखांबायनो इयो। मेगन माबा लादों इदि होननानै
उम खामबाय थादो दा गासै भिसि डिसियावनो खालामबाय थादो दा जोंखो ओ किसुमान भिसि डिसि नि आन्दाराव जिबिका माबाफोराबो खालामदो उसु साखि क्रिसि साखिफोराबो इनिफ्राय जोंनियाव आरो बुककिपार फोरखो खामनो होदो जेनेबा जों खालामाखै नालाय बिसोरनियावनो दोंखायोना आगोलाव बि इसोरखोनो खालामनो होदोंमोन
ए
आइदिया बिसिनियाव थाखानायखाय इसोरखौनो खालामनो होदो आरो दा जुदि हाग'वाबा बिस सोरो आधा नोंसोरबो खालाम होनना बुंबा खालामनांसिगोन आरो
अ
आइदिखो माबानानै हरोबा जोंनो ओम।
उम दाख्लियो माबानायखाय नोंसोर माबा खालामनायखाय ओमफ्राय आङो सानदो आरो नोंनियाव गोलैबाय होननानैलै ओमफ्राय मोजां मोनलायलायदोंमोन आरो आङो।
अ ओम ओ दाखालि दाखालि खनसे
ओ ओइ बे माबानि सेलफि फ'थग हरनाया
अ अ इयाव उम इयाव हले आंनि आइडियाव दोङो आरो नोंसोरनि ग्रुपआ। बे माबा खालामनाया सारभे खालामनाया फट' थिखांनायफोरा ओम बियो आंनि आइदियाव दोङो नोंसोरनि ग्रुपआ।
ओम।
नोंसिनि गामिनि अ मोननै ग्रुप दोङो बे देहास्रि आरो नोंसोरनि आर'नाइ।
इनिखाय मोजां मोनलायलायदोंमोन आरो ओम।
फाइलेट बायदेवआ रानना होदोना आधा आधा रानना होदोलै जोंनो। जों साथाम दोङो ना ओइ नासनसालिथिं सासे दोङो बेंकनि रा बिनोबो इथिंनिखो होदो इनिफ्राय नै थिंनिखो जों मिरनालि बायदेवनोदो आंनोदो रानना होदो आरो इदिनो। आंनियाव नासनसालिनिबो दोङो मोननै ग्रुप। इथिंबो थांनांदों दाखालि फट' थि खांनायाव उम इथिंबो थांदों आङो।
दा होनबा नैबे मेगननि आन्था आरो ने?
अ अ दा नैबे मेगन होनांगोन अ बेनिफ्राय मा मा होनांगोनथाय दक'मेन्सफोरखौ मा मा नांगोन आंबो मोजां सोङाखै दे सोंना लानांगोन आधारा थ' नांखागोन इयाव।
औ
खिनि इ के अवाइ सि खालामनायाव उम मानसि सिखौबो नांगोन मेगन होनांगोन नालाय उम।
दहायसो खोनाब्रबदों आरो आङो ओमफ्राय हाब होनबाथ' जोंना रावबो फाथ्थायानो गैयादां होननानै सोरनाव सोंबा मिथि गोन दालाय आं होननानै खालामहां हांबो जाखादोंमोन आं नोंनियाव। ओमफ्राय नै फिसालायानो मबाइलखौनो होथारा।
ए है जाहानियाबो नै फिसालायासो लाबाय थायो उन्दैया।
उम
आं बेलेग बायबाय गंसे दाखालियो। दाखालि गंसे बेलेग लाबाय आं बे गोजामा हामा जाबाय थायोना आरो स्टरेसआबो खम।
उम
बाहाय फट' माबाबानो माने फुल खिथिबाय थायो स्टरेजआ। स्टरेज फुल खिथिबाय थायो बियो फर-फरजि मोन ना।
ओं
नैबे आरो फाइभजि लाबाय आङो जोंनो माने अनलाइन खामानि मावनो गोनां जायोना बहुद बेनिफ्राय स्टरेज माखासे थानाय नांगौ जायो आरो फट' सथ' बहुद आरो ग्रुप मेसेजफोरा फैबाय थायो
उम
बहुतखिनि ग्रुप दंङोना माखासेमानि ग्रुप
ए
बे फट'फोरा जमा जाना थाफै जोबो स्टरेजआ फुल खिथिबाय थायो आरो
ए
दाखालि लाबाय आङो आंनि माबा दुइमानि दरमाहा मोनदोंमोनलै जमा बे माने गंसे मबाइल लाबाय आङो
बेनिफ्राय खर'बि आब'आ बुंदों सिबिंखौ फोनोसैनो माबाखौ टेक्टरखौ खनसे हेवनोसै होनना बुंदों आरो आंङो
मालानो
माला हेवगोन दा ओमफ्राय आंखौ मंगलबारे आं बजाराव सिबिंखौ नायनो होदों आरो बायनो होदों
ओ
खय केजिसो नांगोन अ जोलैखौ बिधानखौ
आंथ' बेखौ मिथिलाहाय आं माबाफेराबोना
आंबो बायफेराखै बि बिधाननि माबाखौ सोंना नायसिगोन बेफारिनियाव सोंना नायना बायसिगोन
ओमफ्राय हायालाय बेसेबां जागोन बेलाय बिगासे
हाया जागोनदां बिगासेया जागोन
ए
ट्रेक्टरजों खनसे फुरा माबायाव लागि सिङाव लागि हेवनांगोनलै
ओं खनसेयावनो खनसेयावनो जाबावनायसो नङा खोमा नं
जानाय नङा खननै होनांगोन बायदि मोनदों आं ट्रेक्टरखौ ने दाखालिथ' ओरैनो माने नासथाबनासो दोननाय बायदि जादों
ओं माबाखौ हाग्राखौ लसो उम
ओरैनो सेफायनायल'सो जादों
ओं बेनिफ्रायथ एरखुनानै रोदाफोरा एसे राननानै
खिनिखो राननानै सावना होनो मोननांगोन आरो होमबासो जागोन इयो उम बिनिफ्राय आरो खनसे हेवगारबावनांगोन ने होमबासो फोनो हानाय जागोन आरो ओं मोसौफोरासो जागोन नामालोय
मोसौआ जायाबालाय।
जाया नो सिबिं
जाया होनदों माथो बिसोरो करबिमोना।
जायाबो खोमा दे
ओं आंथ' मोनथिफेरा बिदि फोफेरनोबो मोनाखै।
ओ मोनाखै आंबो। बेरा होनो हाबालाय आरो सिबिंनि उनाव लोगो लोगो बेलेग खेथि खालाम खानो हागौमोन आरो ने मेसेंनि।
ओं।
लाइ लाफा गायनो जाहैखागोन ना। उम माने बेरााखो नायनोसै ने फैसा मिलायबा बेरा होनानै माने सिबिं जोबनाय लोगो लोगो लोगोनो लाइ लाफाखौ होखानो हानाय बायदि
ओं माबाखौनो होबा हामगौमोन ने फेनसिंखौ।
फेनसिंखौ उ बायनो हानायमोनबा। थांगोनदांलै बहत बियाव
जानो फुड सिस्टेमसो नामाथाय।
खोमाले मिटार सिस्टेमसो नामा? ना फुद सिस्टेम बेफोर हम उम
माबानानै जखा सुनानैसो हरोदां बेखौ। ना अजनसोथाय आं मोनथिला।
नांलै गोलाव हिसाबैसो हरगोन बायदि मोनदों आङो। उ
बायफेरनोबो मोनाखै नालाय।
बायफेरनो मोनाखै उम बिदिनो जागोन बायदि मोनदो आरो आङो।
दा गथ'फोरा एनै ओ। सासे न'आव दङ सासे आरो मिना बाजार नायनो थांदों।
मुबियाव?
टंलायाव फैदोंबालाय।
इययाव जालुकबारि इययाव फुजा खलायाव, ए
मोनफैथ'वाखैनो।
ओनथ' आङो मैया दाखालिनिफ्राय दामनाय खोनाबाय थादोलोय।
अ बेयाव दं।